औ खोनादो
खोनादों ना औ खोनाबाय दा
खोनायाखै
औ नोंखौ खोनाफैबाय आं आंनिखौ खोनायाखै खोनाबाय दा दा खोनाबाय दा खोनादो ना
ओ दे बुं
ओमफा
खोनाबाय ।
नोंखौ सिरि सिरि थानायखाय खोनायाखै सानदां ।
ना आंनिखौ खोनायाखै दालाय?
खोनादों नोंनिखौ खोनाफैदों ।
नों आंनिखौ खोनादोंना खोनाया आं खोनादों ।
आंनिखौलाय खोनायाखै?
ओमफ्राय
दे बुं मा बुंनो गोसो जादों नों बुं दे । थांनायाथ' जेरावबो अह दहाय दायोहाय
जेरावबो बेरायहैयाखै?
औ दायो बेलासियाव थांनो नागिरदों माने बेरायहैनो नागिरदों । एसे बै माबायाव हाजो सेर सेराव । जोंनि बिदा गेदेर दं । बिदा गिदिर दं ओमफ्राययो । बिबाजै थांफागोन नामाथाय थांफायोबा थांफाबाय आरो बिमादैबो थांफायो ना मायोथाय?
हाब मालाय फेमेलि फेमेलि
ओरैनो थास्लायस्लाय होननानै ओइ जोंनि खाथिनि माबायाव हाजो सेर सेराव एसे बेरायग्लांलाबायनो नागिरदों आरो ।
बेलासियाव मोजां मोनलै आंबो बेरायनो बेरायनो लुगैयो खिन्थु
औ
बेलासि
जाया आहा आरो आंहा नै बांद्राय मोनाबा आरो ओरै द' बाजिबाथाय आहा सोलाबलालाय ।
ओम होननोसै एसे थाब थांदो दा ।
दाथ'
थाब थांदो नङाबा थाब फैफिनो माबायो । जायोना हाखु दाखु
हाखु दाखु जायो ना बिदि खामानि माबानानैनो जेरावबो बेरायनाय मानायानो आंहा एसे माबा जाबाय ।
सान सानाव बेरायदो दोङो ओमफ्राय मोनायावथ' खामानि दं नालाय ।
बेनोथ' जाहैबाय सान सानाव बेखायनो बे बेरायनो जायो आङो एखायनो सान सानाव
बेरायलाबायनांगौ लोगोफोर फन खालामदो रायज्लायदो होलांदो बेरायदो ।
बेरायनांगौ बेरायनाया बेरायनो लुगैयो आं । थांनायासो जाया आरो आमफाय बिदिनो खोथा लायो मा होनोमोनलाय गारि घरानिबो खोथा थाबाय ।
ओम गाव गावनि निजे थायाबा गोसो गोसो बायदिबो थांब्रबनो फैब्रबनो हायाना खामा दो लादो उनाव
लानायाथ' लाखाासिगोन आङो बारा एसे खामायगोरनोसै । दाबो हायो ओमफ्राय दानो हाखु दाखु बादों आरो आं ।
औ बारा हाखु दाखु लानाङा खामायग्रो एसे बुरजानो जेराव मेराव गारला बायनाङा आरो
उम
ओम आसुगुरा
हो
आसुगुर
मा जालायखो आसुगुरालाय आसुगुरखौ हाख्लाबनानै लाबाय थायो नामा नोंलाय
जेबो दाङा ओन्दैनिफ्रायनो मोजां नंखायालै आरो स्कुल फरायनाय समावहाय जा जुथा गानबाय थानाय जाबायना बेयावबो जाखो ना माखो नै बे आसि बिमानि खाथिना सौ
बा हाख्लाबायनानै लानाय नुयो आं
हाख्लानो नङा बियो ओरैनो हारसिं थै ग'यो मिथिबाय
बेमार बायदिसो जालांबाय आंनि आसिगुरा
मोजां मोजां रोदोमाखै आरो ना
रोदोम माने हाबसननायसो बियो हाबसन
औ औ सिङाव बे मोदोम सिं हाबसनलांबा बिराद जेंना जायो बिराद सायोना
सोरबा बिदिनो होंगो दोंगोआव गाबफ्लांबा मानसिखौ बुफ्रामलायगोन आं
बेखायनोथ' होनदां खम सायोलै आंबो खेबसे जाजाखांनानै खस्थ' मोनबाय माबा मोनबाय आं बुजिबाय आं बिरादनो
आसुगुर आरो हाथाइ हाथाइनियावबो आयौ खम
खस्थ' मोनो मोननाया हाथायाव ओरैनो ओरैनोथ' हाथायाव आंना बांद्राय जेंना गैया सालु सालााय गैया आवगोल
थांनाय बोसोराव मोनदां बोसोरसेनि बारबाय आरो
हाथाय सादों सादों होलाबाय थायोमोन जानाय लोंनाय जानाय लोंनाय बिराद जेंना जायोना दायो सानाया
सान्दुंफोर माने गाबख्रावबाय थायो थादों आङो हायाव उन्दुनानै आयु गोसोखांबा बोरैबा मोनलायलायो बै सासे गार' बुरिजों जारि हैजाबाय थाबाय दाना एम्फौआबो खावलाय खावलायावहाय थाव गोथां होननानै माजोंबा जारियो बियो ओमफ्राय गोरलै गोरलै गोरलै गलायलायो जेबो खामाय होआ ओमफाय
खामानि होआखै
उमहो खम बुरजा एम्फौ मोन्दों बार'था ना थेर'था
बिदि एम्फौ गलायलायबाय ओमफ्राय मा नथो मोजां जायाखै नङा खोमालै आं आं बांद्राय फोथायनो बायोलै बिदिखौ
मानिथो गयो जाखो ना डक्टराव थांनानै
औ मा होनोमोनलाय बे देहा फाहामगिरिनाव थांनानै नोङो मोजां माबा लाथाराबा जायालै बख'थारनांगौ हय माबा मोनसे खालामथारनांगौ होमबासो जायो बे नोंनिया आंनिसो हा
बख'नो नागिरखाबायमोन आं स्रा जानायनि ओमफाय बे नोंनाआदैया बखौ'बा उनाव फारि फारि गलाङो होनना बुंहरोब्रा
ए ओमफ्राय बख' होआसै
फारि फारि गलांगोन नोंना बख'नो नाङा सोदेर सोनानै लानां बाय बु बुथेनानै फैजाबाय आं
ओमफाय लुथिबाय आरो ओमफाय दा जेबो जाला दा
दा जेबो जाथ'वाखै उनावसो जाफिनगोन ना मागोनथाय
उनावसो जाफिनजानो गिनांगौ माने नोंथ' लुथि लुथिदोंसोना लुथेनायाथ'
ओम दा सिं सिं जाख'फ्लेनोसोना मायो
बेनोथ' जादों खोथाया ओरैनोथ' आंनाव गियाना बै ओम जायो जानाया मानसिनि देहाखौलाय आरो माथो होनबावनो दानो मोजां दानो गाज्रि जाखायो बयनावबो जाखायो मोनफा मोनफा जेंनायाबो बयनावबो थाखायो
मोजांसो नुगोन ने मानसिखौ
ओम मानसिफोरनाव नुनायाव नुगोन होद बे मोजां थारै बिरादनो होननानै सानगोन खिनथु बेहा बेहाबो दङ' खिन्थु मिथियासै आरोना थायो बयनाबो थायो रावबो मोजां जाजोबा मालायनि मोजांखौल' नुयो
गारजिखौ रावबो मिनथिया
बे
आंनावथ' ओरैनो हाथाइ सानाया बै आ हागोमा रज'योना
औ
बे हागोमा रज'नाय समाव आंना सायोमोन आरो एमफौ जानाय मानायथ' ओम एमफौ जानाय मानायथ' गैया गैनाया हगो हागोमा हागोमाया थैजासिम रज'खायो
ओम जायगा दंबावो दाखालि माबायाव नायदोंमोन ना बे हाथाय जाबानो दाना ओरैबो ओरैबो गाहायनिया थाइनै खिलिबावनांगौ दं खम जागोन बे देनां ओम
मा जागोन बिराद
है एथबां देरनानैसो रज'फिनलाय लायो
देरो रुज'यो बे हागोमा ज बसथुआबा मा होननांगौ बिखौबा जायगा थाबा ओंखारबोयो आरो
ओम
बिराद साखायोना आयै ओंखाम जानो हाया दै लोंनो हाया मोदोम ओम मोदोमा बुगा बुगा मोनजोबथारोबा
ओम सोरनाबा सोरनाबा बुरैनानैसो ओंखारबावो दे
औ आं थैजासिम बियो ओंखारलांनो खाबायना जायगा थाबानो सुंखावबोबाय थायो बि बिदि आरो बसथुआ माथो होनबावनो जाखायो बिदिया मालाय जानायखौलाय नों माथो खालामबावनो।
माथो खालामनो।
ओम
द द'खान गलाफ्राव बेरायहैलाबाया दाहाय बेलासिफ्राव
आं दामाने ओंखारथ'याखै न'आवनो दं दाखालि थांनानै फैनानै। थांथ'थारा जेरावबो। एखमबा जाग्रा जानो लुगैलाबायो बेलासिफ्राव ओमफ्राय थांनोनो बाह'रो एफा गोजाना आरो जोंनियाव बेयाव बारा मोजां मोजां। जस मोनजायाना
ओरैनो फक'रि लादुफोर मोनजालाबाया मालफवाफोर
औ।
एखनबा जानो गोसो जालाबायो बिरादनो
बेलासियाव आंहा माबा साहा लोंनो दुगैथारो।
हाब साहाखौ आंबो लुबैयोरा साहाखौ दाना आंबो लोंग्रा जानानै बिराद
दा गाइखेर गैयैखायसो बिलासियाव एसे एसे खम जाबावदों गाइखेर थानाय मोनला फुङावथ' फुं लोंखायो ओम थायो सानावबो
बुंनांलै बे साहाफोरखौ बेलासि समफ्राव फुं समफ्राव आरो मा होनोमोनलाय गथ'फोरा मोजां आराम लोंनांगौ आरोना
औ। बिराद मोजां मोनो आं सा लोंनो
आंथ' माबासो जाबाय खोमा ओ। बोसोरबासो जाबायमोन खोमा आङो साहा लोङैया औ साहा गारनाया लोङैया ओमफ्राय होजों माबायाव थांनानै गोजानाव खामानि मावहैनानै लोंग्रा जाबाय। लोंबोबाय आरो आं लोगोफ्रा लोंजो लोगोफ्रा लोंजोबो आंहा आं हारसिंल' बोरैबा उसुबिदा मोनो। लोङा माया होनो नालाय लोगोफ्राबो ओमफ्राय लोंनांगौ जाबाय आरो।
ओम जेबो नङा बे गाज्रि बुसथु नङाना।
औ बे आरो मानसि लोगोफ्राबो गावस्रा खामानि जोबबाथाय बेलासि बेलासि आराम लोंफैयो नालाय।
ओम
ओमफ्राय आंहाबो थांफानोसै जायाबो लोङाबाबो जेबो माबायाबा बोरैबा मोनो नालाय ओमफ्राय लोंबाय आं
बिनिफ्रायनो लोंदावबाय आरोना
ओम लोंनायानो लोंनाय लोंबोबाय थाबाय दा ओमफ्राय सा नङाबानो जाया फुं बेलासे साहा नांथारगौ दे होमबा मादै लाखिथ'नोसैलाय नै औ दे दायो बेलासि मोनाफ्राव सम मोनबा रायलायनोसैलाय औ दे।